हेलौ नोंथां
औ खोनानो मोनदों आं नोंथां दासो
औ आंबो दासो खोनानो मोनदों नै नोंथां
आतसा
औ मा खालायगासिनो दङ नोंथां
आं नै ओरैनो दंफां सायहायावहायो जिरायनानै दं आरोना नोंथां
अ औ औ ओमफ्राय सानजुनि जानायफोरालाय जाखांबायमोन नामा दहाय
सानसुनि जानायफोराथ' आङो जाखांबायमोन नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जोंनाथ' बिदिनो बोथोराबो जोबोद गरम बेनि थाखायनो जोंहा मा होनदों ना नाजों मैथाजों जानाय जादोंमोन आरो दहाय सानसुआव नोंथांमोनालाय ओमफ्राय माओंख्रि जाखो
जोंहाथ' नोंथां मा होनो ओ बै खुमब्राजों मा होनो न'निनो दाउ आरो लकेल दाउ
औ अ अ
औ नोंथां
दा नोंथाङा मा होनो दाथ' ओरैनोसो दङब्लालाय ना औ औ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायनि नङा होमबा नोंथां
औ औ हागोन दे नोंथां हागोन
औ दा जोंहा मा होनो जोंनि सावरायनो लानाय मेन आयदायानो जाहैबाय ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जेन'बा जो जों सुबुं माहारिफोरा माबोरै रांखावरि आरजिबोगासिनो बेफोरनि सायावनो माने एसे फोरमायना होदो नोंथाङा जा एसे मिनथिगौ
उ उ बिदिब्ला आङो नोंथांनो जि आं मिनथियो बेनि सायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायना खिथानो नोंथां
औ औ
औ जोङो बिदिनो नायनो थाङोब्ला गोदोहाय जोंहा बोरै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो होमब्ला बांसिनानि गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा मा होनदों ओ आबादफोरनि गेजेरजोंसो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां बांसिनानो
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
दा जोङो बिदिनो गोबां मा होनो आबादफोर गायनायजों बा बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर गोदोनि दिनावथ' एथग्राबबो माबा नङामोन आरोना नोंथां जे माल बुस्थुफोरबो ओंखाराखैमोन जायनि थाखाय जोंहा मा होनदों आबादफोरजोंनो बिदिनो रांफोर आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन गोदोनि दिनाव
औ
नाथाय जोंहाथ' दानि जुगाव नायनो थांब्ला जोंहाथ' बिदिनो रां आरजिनायनि लामाफोरा गोबां जानानै फैदों आरोना नोंथां।
जेरै जोङो दानि जुगावथ' आबाद खौनो होन आबादजोंबो जोङो रां आरजिनो हायो बा बिदिनो जिब-जुनारफोरनि गेजेरजोंबो जोङो ओ मा होनदों रां आरजिनो हायो बा बिदिनो सनाफोर बा बिदिनो हिराफोर बैफोरबायदि आगजुफोरनि गेजेरजों जोङो मा होनदों गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। बा गारिफोरखौनो होन गारि मथरफोरखौनो होन बैफोरनि जोङो बिजनेस खालामनानै जोङो बिदिनो गोबां दानि जुगाव मा ओ बिदिनो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथांआ?
औ खोनादों नोंथां।
औ जोंहाथ' बिदिनो होननो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंहा सना रुफाफोर दङब्लाबो बिसोरो मा होनदों खम दामनिमोन खम दामनिमोन आरोना नोंथां।
बांद्राय दाम नङामोन। नाथाय जोंहाथ' दायो नायनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगाव दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला सना रुफाफोरखौ जोङो। बिदिनो गोबां खौथि खौथि थाखाफोरनिबो जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जायनि गेजेरजों जे माहाजोन माहाजोन सुबुंफोर गोबां बिदिनो रां आरजिनानै लानो हाखाबाय। बेफोर सुबुंफोरा बेफोरबायदिखौ बायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बे। बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो बिदिनो सुबुंफोरा गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहाथ'। बिदिनो मा होनो बिदिनोद गोबां गिदिर गिदिर कनट्रेक्टार फोर ओंखारबाय जाय मा मा होनो माने मावग्राफोर जोङो ओंखारबाय आरो ना नोंथां जेरै होननो थाङोब्लाथ' जोंहा मा होनदों गोबां रांफोर आरजिनायखौ नुनो मोनबाय। जायनि जाहोनाव जोंहाथ' बिदिनो दानि दानि जुगावथ' जोंहा बिदिनो गोबां मा होनदों मा मा होनदों। आगजुफोर ओंखारबाय जायनि जाहोनाव। मा बोरै होनोब्ला जोंहा बिदिनो ट्रेनफोरखौनो होन। बा बिदिनो मा होनदों कारेन्ट फोरफोरखौनो होन बेफोरबायदि आगजुफोर ओंखारनायनि जाहोनाव जोंहा मा होनदों। जे गिदिर गिदिरम्पानिफोर बैफोर बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों दानि जुग। खौ आरोना नोंथां‌।
औ।
औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां ओ मा होनदों बिदिनो रां खामायनायखौ जोङो नुनोदों जोंहा बिदिनो दानि जुगाव गारि मथरा। फोराबो बिदिनो गोबां दाम जानानै फैबाय।
औ औ।
जोंहाथ' बिदिनो दानि जुगाव खम दामनि बाइक बायनोब्लाबो जोंनिनाव मा थानांगौ होनदों। एक लाखफोर बा सेेरोजा औ। से लाख रांफोर नांगौ जायो नङा नोंथां बैफोरनि गेजेरजोंबो मा होनो बैफोर डिलार मालिक। फोरा बा बिदिनो बैफोरबायदि बिदिनो खुलिनानै लानाय मानसिफोरा। बिदिनो गोबां रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो दानि गेजेर दानि। मा होन्दों थासारिफोराव बा बिदिनो दानि जुगाव आरोना नोंथां। बैफोरनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां रां आथिाइखौ जों नुनो मोनदों बा जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनि बिथिङावनो। सोलोंनायनि बिथिङावबो जोंहा बिदिनो मा होनदों गिदिर गिदिर मास्टारफोर जे प्रफेसारफोर। बैफोरबो बिदिनो गिदिर गिदिर गोलाव फरायनानै जोङो दानि जुगाव बिदिनो गोबां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां।
आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बिदिनो गिदिर गिदिर जे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा मा होनो साख्रिफोर लानो हायोब्ला सरखारनिफ्राय सरखारनिफ्राय जोंहा बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों दानि जुगाव जोंहा बिदिनो लामा सामाफोराव थाबायनोब्लाबो जोङो मा होनो सरखारा टेक्स हरनांगौ जायो सरकारा बेैफोरनि गेजेरजों बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो नंगौना नङा नोंथां आरो जोंहा बिदिनो हाथाइसालिब फोराव जेब्ला जोङो बिदिनो जोंनि आबादफोरखौ लाङोब्ला आबादफोरनि बिदिनो जोङो जे एसे बिबाङावहाय दाम बारायनानै जोङो फानोब्ला बैफोरनि गेजेराव जों मा होनो रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां
औ औ
औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन गोदोनि आरो दानि गेजेराव ओ माने रांखान्थि आरजि रांखावरि आरजिनायनि माने माखासे खान्थि बा आदब खायदाफोरा माने एसे सोलायबाय आरो ना जोंनि दानि जि सोलिफुबाय थानाय मुगा बेवहायथ' माने गोबां जौगानायखौ आं नुनो मोनदों गोदोनिफाय।
औ
दा जोंहा रांखान्थि आरजिनाय बुङोब्ला गोदोनि समाव माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो रां खावरिखौ आरजियोमोन बांसिनानो माने आबादनि गेजेरजों बिसोरो रां खावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन बिसोरो बोथोर बोथोर लायै बोथोर बा बोथोरनि सायाव सोनारनानै आबाद मावोमोन दा जेरै मेसें बोथोराव मेसें मेसें बोथोर समावहाय मेसें बोथोरनि माखासे आबादफोरखौ मावोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोराव गायग्रा माखासे आबादफोरखौ मावोमोन बेबायदि बोथोरनि सायाव सोनारनानै बिसोरो आबाद मावोमोन आरो दा गोदोनि समाव जि दानि मुगायाव जिबायदि जोंहा नांगौ बायदि मुवा बेसाद मोननो हायो दा बेफोरबायदि माने गोदोनि समाव मोननो थाङामोन दा जायनि जाउनाव बिसोरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बिसोरो थाइसे थाइनैब्लाबो रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बेजों लोगो सेनो जोंहा गोदोनि समाव बांसिन माने रांखावरि आरजिनाया माने आबादआथ' थांखाबाय आरो बेजों लोगोसे फालांगि खालामनाय दा फालांगि खालामनायावबो गोबां आ खस्थ'नि गेजेरजोंसो बिसोरो एफा एनै आर्जिनो हायोमोन दानि समाव जिबायदि जोंहा फेसिलिटि दङ बेफोरबायदि फेसिलिटि गैयामोन जायनि जाहोनाव बिराद खस्थ'मोन आरो बिसोरो
औ
अमा अमा बोरमा बायदि दाउफोरखौबो फिसिनानै बिसोरो रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दानाय लुनाय दा गोदोनि समाव बिसोरो जि बायदि दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जोंहा बर' आइजो फोरा रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा गोदोनि समाव जि दानायफोराबो ओरैबायदि जि ओरैबायदि दानायमोन माने ओरैबायदि खस्थ'मोन जे सासे आइजोआ माने सान बा गाहाम दाबाबो जि गांसेखौ हायामोन आरोना बेवहाय माने जोंहा गोबां रोखोमनि आगर बायदि एरखांनाय जायो बिनि थाखायनो माने सानसेयाव गांसेबो हाया सप्तासेयावबो गांसे हानो नागिरा माब्लाबा सप्तायाव जेनेबा मोजां गोसो होनानै खामानि दामानि दोनथ'नानै दायोब्ला बिसोरो गांफा गांनैखौ हानो नागिरो दा बिसोरो बिदिनो माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिदि दायोमोन आरो बे जिनि बेसेनाबो गोदोनि समाव गोबां खममोन आरो ना नोंथां
औऔ
औ दा बेबायदिनो माने जोंहा दानि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला जि दानायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि बायदि बिदि जों माने मानसियानो सानफा थोलो माने एथबां खस्थ' उदै अहेब आखाय साग'लायनाय माने बेबायदि दानांगौनि गोनांथि गैलिया दानि जुगाव जोंहा आ बिगियानारि जौगानायजों लोगोसेनो ओ जोंनि समाजाव गोबां रोखोम मुवा बेसाद सोमजिदों मेसिनारि मुवाफोर दा जोंहा जि दानायनिफ्रायबो उइबिं उइबिं खु खुलिबाय जि दाग्रा जेन'बा थाव थावनि उइबिं बेवहाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोर दङ जि दाग्रा मेसिनफोर
औ
दा बैफोराव माने जोंहा प्लेन जियाथ' ओरैबायदि स्पिडआव दागोन दसे समनि गेजेरावनो से घन्ट घन्ट यावनो गांबा गां ओ गांद' गांस्नि बेफोरबायदि जि लायो जि दानो हायो आरो से घन्टानि गेजेराव। दा बेजों लोगोसे जोंहा आगर गोनां जिब्लाबो जोंनो एथ'ग्राब मानि सप्ता मोनसे गाहाम नाङा सप्ता मोननै गाहाम नाङा सानसेयावनो जोंहा गोबां जि दानो हानायखौनो जों नुनो मोनो आगर एरनायबाबो मानो होनोबा बेवहाय जोंहा मानसिया जेबो खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैया बेवहाय जोंहा मा होनो मेसिनानो दाजोबखानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बेफोरबायदि जाबाय माने जोंनि जे जेनब बा दानि मुगायाव गोबां दावगानायखौनो जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे ओ जोंहा दाउ, अमा गोरा फिसिनायाबो जोंहा फारमिं महनाव लाबाय माने गोबां गिदिर गिदिर ओ मा नो गिदिर गिदिर लानै आरो न' बां लुनानै माने फिसिनायखौ नुनो मोनसै बेवहाय जोंहा बायदि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय ओ जि रासायनारि मुवा मेडिसिन बायदिफोरखौ बिसोरो बाहायसै बि जायनि जाउनाव माने गोबां खम समनि गेजेरावनो बोरमा दाउ मोस फोरा माने गोबां गिदिद गिदिद देरो दा बिसोरो खम समनि गेजेरावनो माने गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। दानि समासाव दा बेफोरबायदि जौगानायखौ माने आङो जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि जेन'बा होरजा दानि थासारि मुलुग बेव माने बेवहाय जों नुनो मोनदों आरो बेल' नङा आबादनि बिथिङावबो जों बुंदों आदानि जुगावथ' आबादारिफोरा बांसिनानो आबादनि आबाद मावनायनि बिथिङाव माने बोथोरनि सायाव सोनारनानै थालिया जोंहा मेसें जाद दैज्लां जा बिसोरो गोसो बायदि मावनायखौ जों नुनो मोनसै मानो होनोबा जोंहा दानि समाव जेनिबो आंखाल गैलिया जि नांगौ बेखौनो मोनसै माने गावनि आखाइयाव माने जि ओ जेसेबांखिनि रां थायो एसेबांनो माने नोंहा ओ जेसेबां नांगौ जायो बिनि नांगौखौ सुफुंना लाजोबनो हासै आरो दानि जुगाव जोंहा फेसिलिटिनि जेबो खमि गैला बेनि थाखायनो माने रांखावरि आरजिनो रांखावरि आरजिनाया माने गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबोगासिनो दं आरोना नोंथां
औ औ।
औ दा जोंहा बुङै बुङै मा होनो बेफोर बाथ थ्राफोरखौथ ' बुंनानै फोजोबजोबनो हाया समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ औ औ।